हेलौ
औ नोंथाङा माने दायो फ्रियानो दं ना
औ आं दायो फ्रियैनो दं
औ माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव माने रायजलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नों थां नोंथाङा फ्रिबा जोङो मोनसे आयदाखौ लाना सावरायनोसै
औ सावरायनो हागोन
औ जोङो होमबा आयदाखौ दा जों माने दैखौ माया मायाव बाहायनाय जायोबा जोंनो दै दैखौ मानो नांगौ बेफोरनि बागै एसे जों सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ गिबियावनो होनबा आं नोंथांनोसो नोंथांनो एसे आं बुंग्रलांनोसै नोंथां एसे माने आं फोरमायलांगोनसै औ
जागायगोनदा
औ जोङो दैखौ होनना बुङोबाथ' जोङो दैखौ ओरैनो जिउ मानसिनि जिउआव मोनहै नांथार सोरगौबा मानसिनि जिउल' नङा बिदिनो दावउसिन दाउलाबा जिब जुनारफोरनि जिउआवबो नांथारगौ होनना बुंनो हायो आरो ना माने दै गैयाबानो जोंना जिउआ गैयाबो होननो हागोन आरोना जों बुंनो थाङोबा ओरैनो जोंङनो दैखौ माने ओ जोंनो मानसिनिखौ बुंनोसै आं मानसिनि जिउआव माने सिखारनायनिफ्राय मोनाजासिमाव माने दै खौनो अराय सम गोनांथि जानानै फैखायो आरो ओ मानो होनना बुङो औ मानो होनना बुङोबा जोङो दैखौ सिखारनाय लोगो लोगो मानो होनबा जों दैखौनो नांगौ जाखायो जेरै जों मोखां सुनायबा फिथाइ होननायफोराव जोंनो गिबियाव दैखौ नांगौ जायो माने सिखारनाय लोगो लोगोनो होनना बुङोब्ला बिनि उनावहाय जोंङहा मोखां सुखांनायनि उनावहाय जोंहा ओरैबायदि नांगौ जानानै फैयो जा जोंहा बिदिनो ओंखामफोर संनायाव जाहाथे माने जेराव जों ओंखाम सङोबा माने दै नांगौ जायो नङा होमा नोंथां दैफोर माने बिदिनो ओंखाम ओंख्रि जों माने जानाय आदारखौबो संनो जोंनो माने दैखौ दैनि गोनांथि जानानै फैयो आरो बेनो जोंहा ओंखाम संनायाव जोंहा दै लानांगौ जायो बिनि उनावहाय जोंहा ओंख्रिफोराव संनायावबो जोङो माने दैखौ होनानैसो जों मोनहोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा बेल' नङा ज जानाय समावबो जोंनो दै नांगौ जायो जेरै जों जानाय समाव दै गाङो बेफोरबायदि समाव माने जोंनो दैखौ नांगौ जायो आरो माने जोंनो जिउमानि बिसोरनि जिउआव अराय सम दैखौनो नांबाय थाखागौ होननानै बुंनो हायो आरो आ बिनि अनगायैबो जोंहा ओरैबायदि बुंजायो जों जयाव मा होनो बेखौ जों माने ओ थोरसि बिदिनो सुनाय माने जोंनि गाननाय जोमनाय हक इदिनो हो माने जानाय मुवाफोर माने जा खालाय जानानानै थानाय बुस्थुफोरखौ सोनो हग माने जोंनो दैखौ बेफोरावबो नांगौ जायो आरो जोंनो माने औ औ बिनि उनावहाय जोंहा माने दैखौ बिदिनो गोबां रोखोमै मोननो हायो जेरै जोङो माने दंखलफोर ह बिदिनो मा होनो दैखर फुख्रि बिदिनो दैमा बेफोराव जोंहा बेफोरावहाय जोंहा दै खौ मोननो हायो आरो जोङो माने गोग्गो दै होनना बुङोबा जोङो हा सिंनिफ्राय लाबोयो होननानै बुंनो हागोन आरो जायखौ जों हाखरफोर जावनानै बा बिदिनो दैखरफोर जावनानै बमा बिदिनो मा होनो दंखल खलफोर गायनानै जों दैखौ बहनो होनना गोग्गो दैखौ जों बहनो होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथां माने जोंदा जि जोंनि जिउआव बाहायनाय लोंनायफोराव बाहायनाय बा सुनायफोराव बाहायनायाव जों माने बे दैखौ माने खो हा सिंनिफ्राय बहननानै बाहायो होननानै बुंनो हागोन आरो बेनि उनावहाय जोंहा ओरै बुङोबा आरो दुगैनायफोरावबो जोंनो दै नांगौ जानानै फैयो बा बिदिनो दुगैनाय गस्ला सुनाय लंपेन्ट सुनाय बेफोराव माने जों दैखौ माने अरायस नांगौआनो जाना फैखाबाय थायो आरो माने मानसिनि जिउआव दैया अरायस गोनां होननानै बुंनो हागोन आरो बेनि उनावहाय बेल' नङा जोंनो जों माने ज गनाय म ज जनाय समफोरावबो जोङो दैखौ नांगौ जायो जेरै जों आबादफोर मावनाय समाव जोंहा बोथोर लानानै माने दैया माने फैयो होननानै बुंनो हागोन बेफोराव माने बिदिनो दैज्लां बोथोरबा जोंहा अखा हानायजों लोगोसे जों दै मोनफायो होननानै बुंनो हागोन अखा दै। माने जोंनो जानाय जानाय आदारफोराव माने जोंनो दा जानाय आदारफोर गायनायफोरावबो जोंनो माने माने दैखौ नांगौ जायो होननानै बुंनो हायो आरो। बिदिनो दैया जोंनि मानसिनि जिउआव जोबोद गोनां होननानै बुंनो हायो। बिनि उनावहाय जों बिदि बे आबादनि अनगायैबो जोंहा गोबां बिदिनो मैगं था थाइगं गायो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो औ जेरै जोङो बिदिनो लाइ लाफा फोर गायो माने बेखौ जों मेसें बोथोराव गायो होननानै बुंनो हागोन आरो ना। लाइ लाफा जों मैगं थाइगं जायखौ होनगोन बेखौ जों माने मेसें बोथोराव गायो। बे समाव माने जोंहा ओरैनो एस से रानस्राव जायो होननानै बुंनो हायो। बे समावहाय जोंहा बिदिनो न' खाथि खालाफोराव बिदिनो दैमाफोर थायो नालाय बिदिनो मैगं गायनाय जायगाफोराव एसे दैमा खा खाथिफोराव जों गायो होननानै मिथिनो मोनो मानो होनबा बेहाय दै सारनांगौ जानानै फैयो। बा बिदिनो जों न' खाथि खालाफोराव गायबाबो माने जोङो मान दै लांनानै बा रोगानानै जों दै सारहैनानै मैगंखौ मोजां खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने दैखौ जों माने मैगंफोराव सारनांगौ जाना फैयो आरो। बिदिनो एसे सिगां बुंदोंमोन जे ओ मा होनो जोंनो आबादफोराव गोबां बिदिनो दै नांगौ जेरै बेबायदिनो मैगं थाइगं फोरावबो जोंनो दैफोरखौ नांगौ जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा जुनारफोर खौ लानानै बुङोबाथ' जोंङो जुनारफोराबो जोंनि जुनारफोराबो माने दै बिसोरनोबो दैखौ नांगौ जानानै फैबाय थायो आरो मानो होनबा बिस्राबो इदिनो मोसौफोरखौ बुंनानैो जों मोसौ मोसौफोरखौ बुङोबाबो जोंहा एसे मोसौफोरा माने गोरान गांसोफोर जा मा होनो दैजलां बोथोराव माने बयहाबो दुब्लि दुब्लि माइ गायजोबो नालाय। बे समावहाय जोंहा गांसो जा माइ हानानै मोननाय गांसो बे गांसो माने नारा जिगाब बेफोरखौ जों जाहोयो नालाय फोराव बिसोरो बिराद गोबां दै गाङोबा मेसें बोथोराव गोबां सान्दुं जायो बेफोरनि जाहोनावनो माने बिसोरनो जोङो माने दै होनांगौ जाना फैयो आरो माने मानसिल' नङा जुनाराबो दै गाङो होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथां। आ होमबा आङो नों थां बेखिनिसिमनो नोंथांनिसिम फोरमायबाय नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायलांदो दे दैनि बागै नोंथाङा जा हायो बेखिनिखौ।
जागोन नोंथां। बिदिब्ला दैया गासैबो सुबुंनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे गोनांथार जिराद। दै नङाब्लानो गासै जिब जुनार दावमा दावसाया थांनानै थानो हाया। सुबुं माहारिनो थांनानै थासान्दि समाव दैनि गोबां गोनांथि दं। जेरैबायदि जोंनि बुहुमाव स्निजिस्नि जौखोन्दो दैयानो साग्लोबनानै दङ। जेरैबायदि जों सुबुं माहारिनो रायजो जानायाव फुंनिफ्राय लानानै मोनाबिलिसिम दैनि गोनांथि जायो। जेरैबादि जों फुङाव सिखारग्रो मोना जोंनो मोखां सुनो एबा हाथाय मानजिनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो।
औ।
आरो दुगैनाय न'खरनि बायदिसिना खामानि जेरैबायदि थोरसि लथा सुस्रांनाय
औ
साहा आरि बानायनाय आरो ओंखाम संनायावबो जोंनो दै नङाब्लां खामखौ संनो हाया आरो ओंख्रि बायदिसिना सङोब्लाबो जोंनो दै नांगौ जायो
औ
बेनि अनगायैबो जेरैबायदि जों जि जोम न' बां लिरनाय बायदिसिनायावबो दैनि गोनांथि जानानै फैयो
औ औ औ
दैखौ बुंनो थाङोब्ला गासै खामानियावनो नांगौ जेरैबायदि गंसे दकानाव देरैबायदि साहा बानायनाय
औ
आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै होनायाव आरो लोंनाय दै जगायनो थाखाय दैनि दै गोनांथि जायो।
औ औ
बिफां लाइफां गायब्लाबो जों बेवहाय दैनि गोनांथि जानानै फैयो
औ
जेरैबायदि नोंथाङा एसे आगोलाव बुंलांनाय जोंनो आबाद मावनो थाखायबो दैनि गोनांथि जायो
औ औ
जों मेसें बोथोराव गायनाय आबादाव बांसिनानो जों दै होनांगौ जानानै फैयो जेरैबायदि मेसें बोथोराव मावनाय आबाद जेरै बेसरनि आबाद माइ माइखौबो खायसे समाव मेसेंआव गायनाय नुनो मोन्दों जों
औ
बे आबाद खालामनायावबो जों गोबां दै होनांगौ जानानै फैयो
औ औ
लाइ लाफा बायदिसिना आबाद खालामोब्ला जों बेवहाय दैखौ नायै नायै सारनानै होनांगौ जायो
औ
आरो गुबुन फारसेथिं जिब जुनार फिसिनायावबो जिब जुनारनो जों खायसे दै जगायनांगौ जायो जेरैबायदि बोरमा मोसौ बायदिसिनानोबो दै नांथारगौ जानानै फैयो
औ
जिब जुनारखौ फिसिनायजों लोगोसे जों जिब जुनारखौबो साखोन सिखोनै दोननो नाजानांगौ बेनिखायनो
औ
सम सम जों न'आव फिनाय जेरैबायदि मोसौ बोरमा अमा बायदिसिनाखौ स्र' थुखैस्रांनानै होनो नांगौ अब्लाना जिब जुनारफोराबो सु्र' जायो
औ
आरो जों जिब जुनार दोनग्रा जायगाफोरखौबो सम सम दैजों स्र' सुनानै होनांगौ एबा लिरस्र'नानै होनो नांगौ अब्ला जिब जुनार थाग्रा जायगाफोराबो साखोन सिखोन जानानै थायो
औ
आरो दैखौ जेरैबायदि जों दानियाथ' गारि बायदिसिनाखौ गुबुनावसो लांनानै सुहैनायखौ नुनो मोनो
औ
आथिखालाव जों आथिखालाव जों गोबां दैखौ बथल बथल फाननायखौ नुनो मोनदों
औ औ
बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां रांखावरि आरजिनो हायो नाथाय खायसे जायगायाव दैनि आंखालाव खायसे आबादखौ मावनो हाया
औ औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय दिनैनि जा दैनि आयदामोन बेखौ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां नांदों
औ औ होमबा औ होनोमबाबो जोंनि बे आयदायाव माने जों दैनि सायाव सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो फोबनोस होनबा ना नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय
औ